नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा नोंथांजों आङो जामबुंनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों सावरायजागोनना नोंथां अब्ला आं जामबुंनि सोमोन्दै बुंनायखौ आं जागायनोसै
औ
जामबुङा सो जाय मोनसे इलेकट्रनिक जन्थ्र जायनि ओ जायनि जोगै जों सुबुंफोरा सासे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंजों रायज्लायनो हायो जोङो गोदोनि समाव जोङो जेब्ला बे बे जन्थ्रआ गैयामोन अब्ला जों नुनो मोनदोंमोन जे सासे सुबुङा गुबुन दाबसेन जायगायाव थानाय सुबुंजों रायज्लायनोबो गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो थाखाय बिसोरो लाइजामनि लाइजाम लिरनांगौ जादोंमोन आरो बे लाइजाम लिरनायखौ बै सासे सुबुङा मोनहैनायालागै गोबां दिन नांनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन जायनि जाहोनाव बिगियानगिरिफोरा ओ लासैनो बे जन्थ्र इलेक्ट्रनिक जन्थ्र जायखौ जों जाम जानबुं होनो बा मबाइल होनो बे खौ जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनबाय थ' जामबुंआ जोंखो जों सुबुं मा-माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे बुहुत बेसेन गोनां बा मुल्य गोनां जन्थ्र मानो होनोब्ला दानि जुगाव बे जामबुंनि गेजेरजोंनो जोंनि खामानिफोरा थाबैनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो मोनसे कल राय्लायनानैनो गोजानाव थानाय सुबुंजों जोंनि माबाफोर बुंनांगौ थानायखौ खोथाखौ जोङो थाब फोरमायनो हायो बा नांगौ समाव जानायनाय गोदोनि समाव जेब्ला लाइजामनि जुगै जोङो जोंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायोमोन अब्ला जोङो गोबां सम लायोमोन बा हमनानै ला इमारजेन्सि
औ
औ सासे सुबुङा बिबदाव गोलैनाय समाव सोरनि थाइगं दरनांगौ जायोब्लाबो बिसोरो थाबनो खबर हरनो हायामोन दा बेफोरखौ जोङो जामबुं फैनायनि उनाव बेफोर जानाय जादों थथ नुल माना आरो जानबुंङा खालि रायज्लायनाय बा गोसोनि खोथाखौ फोरमायनायनिल' नङा बेनि बाहायजानाया आरो गोबां दंबावो जेरै सासे फरायसाया बेखौ मोजाङै बाहायो बेयाव होनाय गुबुन गुबुन एप्सफोर जायखौ जोङो इयउटुब होनो बा गुबुन वेबसाइटसफोराव जेराव सोलोंथाइनि बागै लिरनाय थायो बा गुगोल गुगोलावबो जोंना सोलोंथाइनि सोमोन्दै गोबां लिरनाय बेहाय साफायनानै होनाय दङ बेफोरखौ फरायसाफोरा फरायनायनि समाव माबाफोर मिथिनो गोनां दङब्ला जे बिसोरो बेनि बे जामबुंनि जगैनो बिसोरो मोननो हायो जोङो फरायसानिथ्रआव बुंनो थाङोबा जोङो फोरोंगिरि खौ सासे फोरोंगिरिया जेरै सोलोंथाइखौ फरायसानो जगायना होयो बेों सोलोंथाइ जगायनायाव बे फरायसाया फोरों दिन बा साननि समावल' मोनो फोरोंगिरिया हर सान बेजों थाफाबाय थानो हाया थ' जायनि जाहोनाव बिसोरो जेब्ला निजि फरायनो थाङोबा मोना समफोराव फुं समाव जेराव फोरोंगिरिया थाफाया बा बिमा बिफायाबो सोलोंथाइयाव इमान जौ जौगानाय नङा थ बेफोरबायाददि फरायसाफोरनि थाखाय बेफोरो बुहुद मोजां आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि राव सोलोंनो थांब्ला। थांनायावबो जोङो जामबुंखौ बहुद ओ हेफाजाब बा मदद जानबुं जामबुंनि मदद मोननायखौ जों नुनो मोनो जुदि सासे मानसिया बेखौ मोजाङै बाहायोबा मानो होनोबा? बेहाय होनाय बायदि भिडिअ'सफोरा बेहाय गुबुन गुबुन भाषायाव सुबुंफोरा गावनि ओ रोंगौथिखौ बेहाय देखायनानै होयो त बेनि जुगैनो जोङो गुबुन गुबुन राव सोलोंनायनि सुबिदाखौबो जोङो मोननो हायो। बेनि अनगायैबो दिनै जोङो बेंकनि बेंकनि जुदि मा फोर ओ सारभिसफोर जुदि लानो थाङोब्ला बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन सार्भिस जों लानो थाङोबा दा जोङो बे जामबुंनि थ्रुयै मेसेस मोनो इलेक्ट्रनिक मेसेज जायनि हिसागै जोङो जोंनि खामानिया जादों ना जाया बेफोरखौ जोङो थाब बेफोरनि खबरखौ जोङो थाबैनो मोननो हायो। लोगोसेनो दिनै ओ नै थाम ब्रै बा बोसोरसो सिगां जोंनाव औ फैसानि लेनदेन खालामनाय गुगोल पे बेफोरनि सारभिसखौबो जोङो मोननो हाबाय जायनि जुगै जोङो दानिया फैसानि सोरनोबा फैसा हरनांगौब्लााबो रां हरनांगौब्लााबबो जोङो बेंकआव थांनांगौनि जोंहा जेबो गोनांथि जालिया। जों दा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव बा मोनसे एकाउन्टनिफ्राय गुबुन मोनसे बेंक एकाउन्टाव जोङो रांखौ ट्रेन्सफार खालामनोबाबो जोङो दिनै बे जामबुंआव जानबुंआव होनाय जोंनि सार्भिस गुगोल पे बा बायदि बायदि बिदि सार्भिस फोरनि जुगैनो जोङो रांाव रांफोरखौबो जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हायो। बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन सुबिदाखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसेैनो सानफ्रोमबो बेस्थ' सानफ्रोमबो हाबाफारियाव मुखुब जानाय सुबुङा जेब्ला एसे गावनि ओ एसे रिफ्र्रेसमेन्ट लानो जुदि लुबैयोब्ला बिसोर जेरबो बे जामबुंआव होनाय खायसे भिदिअ मेथाइ फोरखौ खोनासंनो हायो। बे बेहाय होनाय मेथाइफोरा बायदि खुगा मेथाइ आानो जा बा हिन्दी सिनेमानिे मे मे बा इंराजि मेथाइफोर बेफोरबायदि गुबुन मेथाइफोर ओ सनेमा फोर नायनानै बिसोरो गावसोरखौ इसे गावसोरनि मुखुब जाना थानाय हाबाफारिनिफ्राय इसे गावखौ जानांगारावदों न इसे गोजोनथ औ एय नोंथां।
औ औ।
बेफोरबायदिैनो जोङो जामबुंखौ जामबुंखौ जामबुंनि मोजां हाबाफारियाव बाहायो जामबुंआ मोजां होननानै जों बुंनो हायो नाथाय गुबुन फारसे जोङो नायनो थाङोब्ला जुदि जामबुंखौ सुबुङा मोजाङै बाहायनो रोङाबा बेनि हानि खालामनाय बा गाज्रि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जेब्ला सासे सुबुङा जामबुंखौ बाहायो बे मोनसे एडिक्सन बायदि जानानै थायो थ' बेहाय गेम्स बायदि बायदि गेम्स इंराजियाव गेम्स होननानै बुङो खेला खेलाफोरनि एपसबो गोबां जोङो बेहाय नुनो मोनो सासे गथ'आ जेब्ला बे जामबुंखौ गेम गेलेनाय बा खेला गेलेनायाव बाहायोब्ला बिसोर जुदि गावसोर खौ हमथानो हायाबा बेहाय एडिक्सन सोमजियो जायनि जाहोनाव बिसोरनि मैल' गोनां समा ओरैनो बारग'लाङो बिसोरनि मावनांगौ हाबाफारि जेरै फरायनाय न'आव एसे एनला बिमा बिफानो मदद खालामना हानाय हाबाफारिफोराव बेफोरखौ बिसोरो बावगोमालाङो जायनि जाहोनाव बिसोरनि बेदेरफुनाय समाव थानाय बे मैल' बेसेन गोसा समा ओरैनो बिसोरो दैयाव हगारनानै लायो आरो जायनि जाहोनाव बिसोर रोंनांगौखिनिखौ रोंलाङा बेबायदियैनो बेहाय मोजां भिडिअस मेथाइनि गेजेरजोंबो गाज्रि गाज्रिबो फैयो जुदि बेफोरबायदि गाज्रि सावथुनफोरखौ बिसोरो नायोबा बिसोरनि आ मेेलेमा ब्रेन ववास जायो होननानै जों इंराजिआव बुङो त' बिसोरो बेबायदियैनो गावसिोरनि सान्थौफोरा बिसिोरना सोलायलांनो हमो जायनि जाहोनाव बिसोर गाज्रि हा बाफारि मावनाय दिनो जोङो वायलेनस बा नांलाय खमलाय जानाय खौ जों नुनो मोनो बा बिदिनो गाज्रि हाबा फारियांनि जिउखौ साग्लोबना लानायखौ जोङो दिनै सुबुं फोरनि गेजेराव नुनो मोनो' बे थ' बे फोरबो मोनसे जामबुंजोंनो जानाय मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो बा जामबुंनि जोगैबो बेफोर हाबाफारिया फांसिन जायो होननानै जोङो मोननो हायो दा नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो दङब्ला बुंजासि
औ आं नोंथां नोंथाङा जानबुंनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां आंथा नोंथांजों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानबाय बिफां लाइफांखौ होननानै बिफां लाइफांफाथ' जोंना बुहुमावहाय गाससिबो जिउ जिबिनि थाखायनो गोनांखा मानो होनना बुङोबा बिफां लाइफां गैयाबानो जिउ जिबिया थांनानै थानो हाया बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ जेरैहाय बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हेगारो बे अक्सिजेन गेस गैयाब्लानो गासैबो जिउ जिबियानो थांनानै थानाया गोब्राब जागोन बेनिखायनो बिफां लाइफांनि गोनांथिया जों गासैबो जिउ जिबिनि थाखाय बुहुमाव थानाया जोबोद गोनांथार लोगोसे बे बिफां लाइफाङा जोंनि सुबुं जिउआव गासैबो जिउ जिबि जों लोगोसे जोंनि सुबुं समाजाव बा सुबुं जिउआवहाय ओरैबायदि जोंनो मोनसे हेफाजाब होयो जोंनि जिउ खांनायावहाय जेरै जोङो बिदिन्थि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जों बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोङो आरांगा बायदिसिना मासिफोरखौ जों बानायनानै लानो हायो बेनि अनगायैबो जों गोदोहाय बाहायोमोन खामफ्लाय बेफोरबायदि जिरादफोरखौ बा मुवा बेसादफोरखौ जोङो गिबि खेब जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो बानायजेनदों होननानै जों बुंनो हायो जेरैहाय आथिखालाव जोङो गोबां सिमेन्ट बायदि इथाफोरनि बाहायनायजों जोङो बिल्डिंफोरखौ लुबोनो हमबाय नाथाय गोदो गोदाय जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो बा औवाफोरबायदि लाइफांनि गेजेरजोंनो जोङो न'फोरखौ खौ लुबैनानै जोङो थाबोदोंमोन बेनि अनगायैबो जों बुंनो थाङोब्ला आरोबाव जोंना जानाय लोंनायावबो जोंना बिफां लाइफां बिफांनि बिलाइफोरखौनो बाहायबोनायखौ जों मिथिनो मोनो जेरै थालिर बिफांफोरनि बिलाइफोराव जोंना ओंखाम ओंख्रि जानाय बेफोरो जोंना गोदो गोबां सोलिबोयोमोन आथिखालावबो जों दाबफा दाबफा जायगायाव बाहा बाायफा जायगायाव बेफोरखौ जों दासिमबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो आरोबाव बुंनो थाङोबा गय बिलाइनि दुखुनाफोरखौ बेहाय बेफोरजोंबो जोंना जानाय लोंनायनि गोबां बेसादफोरखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरो जोंखौहाय गोदोनि समावहाय बिफां लाइफाङानो जोंनो थानायजों लोगोसे जानाय लोंनायनि बायदिसिना जन्थ्रफोर बानायनायावबो हेफाजाब होदोंमोन जायखौ जों आथिखालावबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफांनि बिलाइफोरानो जोंनि मुलि बिलाइल' नङा बिफां लाइफाङानो जोंनि मुलि जायफोरनि बिगुर रोदा खायफाना बिबार खायफाना खायफाना बि बार फिथाइ जोंनि बेफोर गासैबो जोंनि मुलि बायदिसो जेरावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला निम बिलाइफोरखौ जोङो देग्लिनानै जोङो फोननानै लायोब्ला बा निम बिलाइफोरखौ जों फुदुंनानै जोङो दुगैयोब्ला बेफोर जोंनि बिगुरनि गोबां बेमार आजारखौहाय होखारो बा जोंनि मोखांफोरावबो जों बेफोरखौ फोनना लायोब्ला बे मुलि बायदि हाबा मावनानै जोंनि मोखाङाव जानाय खायसे सिथर बायदिसिना बेरामफोरखौ बिगुरनिखौ बियो होखारस्लाङो लोगोसेनो आरो जों बुंनो सानोब्ला थुलुंसि बायदि लाइफांफोरखौ जों जुदि देग्लिनानै लोङोब्ला बेयो जोंनि गुजुनाय गगा मोननाय बायदिफोरखौबो गाहोनायाव जोंखौ मदद खालामो बेनिफ्राय जोंना बिफां लाइफांनि गेजेरजों बियो जोंनि जा एल'पेटिक होननाय जोंनियाहाय बायदिसिना मुलिफोरखौ जोंना ओंखारनाय जाबाय नाथाय गोदो समावहाय जोंना ओ आयुरवेदिकफोरनि बायदि बेफोरबायदि बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोंना मुलिफोरखौ गोबां बानायोमोन आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो बेरामफोरखौ जोंना होखायोमोन लोगोसे जोंना देहायाव बुंनाय बायदिसिना थै गनायफोरखौ होबथानो थाखायबो बिफांनि बिलाइफोरखौ खायफा खायफा बिफांनि बिलाइफोरखौनो जोंना देग्लिनानै जोंना बेफोरखौ फोननानै थै गनाय बायदि देहा